हेल'
औ नोंथां
नोंथाङा माइ गायनायनि सोमोन्दै रायज्लायनो हागोन नामा?
हागोन औ
नोंथांमोननि ओनसोलाव माइखौ बोसोराव खन खोन खनबेसे गायो?
जोंनियावथ' खनसेल' गायनाय जायो।
मा बोथोराव?
दैज्लां बोथोराव गायनाय जायो
मेसें बोथोराव मानो गाया बिनि सोमोन्दै मोननैसो बाथ्रा खिन्थानो हागोन नामा नोंथाङा
मेसें बोथोराव मानि हागोन औ
नोंथांनि ओनसोलाव नोंथांमोननि ओनसोलाव मोब्लिब दंना गैया
मोब्लिब दङ मोब्लिब दङबाबो जोंनियावहाय माने दुब्लियाव जेबो
जों बोथोराव माइखौ गाया
माइखौ गाया माने जोंना दुब्लियावहाय माइ गायनायनि जेबो जगार गैया नालाय दैनि जाम्फै गैया
माइ गायनायनि सोमोन्दै मोननैसो बाथ्रा खिन्थानो हागोन नामा
हागोन औ
हेलौ नोंथां माइ गायनायनि सोमोन्दै मोननैसो बाथ्रा खिन्थानो हागोन नामा